खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आं दा ओरैनो दं नोंथां
बिदिब्ला आं बे ओरैनो दंथयो दा बिदिब्ला नोंथाङा आंजों बैसागुनि सोमोन्दै एसे रायज्लायफानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां
नोंगौ बैसागु होनना बुङोबाथ' जोंनिया बर'फोरनि मोनसेे एंगार हायै फोरबो नङा होमबा जों गोदो गोद नाथाय आबै आबौ मोनै समनिफ्रायनो फालिबोनाय रंजालि बैसागु बैसागु खौ जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो फालिनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ
खालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो। नोंथाङा मिथिगौना मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो मा मा बिबार बिलाइ बाहायनाय जायो?
औ नोंथां, मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो गिबियावनो लाव, फान्थाव, दिेग्लिथि बिलाइ थाराय बिलाइ
नंगौ।
हालद-हालदि गोथां
औ नंगौ नोंथाङा मोसौ थुखैनाय जायो जेरैहाय नोंथाङा बुंदों लाव फान्थाव, हालदि, थाराय
आरो
थुखैखांनायनि उनाव जों बिसोरखौ हगारनानै होनाय जायो। बेनिफ - जोङो गोदान फागा होनाय जायो आरो बिसोरनो, गोदान फागाजों खानाय जायो बिसोरखौ।